औ खोनादों ना?
खोनादों औ।
औ दे बिदिब्ला जोङो बर'फोरा जों फिथाइ सामथाइ माखौ जानो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। जोंनि बर'फोरा बांसिन बे गोलोम बोथोर गोजां बो थोर बेयाव फिथाइ साम थाय बेखौ जायो बेफोर जाबाय जेब्ला जों नायो अब्लानो जों नुयो जे बेफोर जाबाय खान्थाल जे गोलोम बोथोराव खान्थाल आरो थाइजौ बेफोरबादि आरो गोजां बोथोराव जेरैहाय नारें दैै बेफोरबादि जानाय बर'फोरा मोजां मोनो। दा जों बे खान्थालखौ माजों माजों जायो होनोब्ला जों ओ बुंनो हायो जे जोंनि बर'फ्रा बेखौ मैगंबो जायो फिसा समायाव मैगं जायो। आरो बे खौ देरब्ला सोरबा गोथांबो जायो आरो गोमोनदोंबो जायो सोरबा संख्रि फानलुजों बेखौ ओ सेफ्लेनानै बेखौ बिसबखौ बेनिखौ जानाय जायो आरो जे दा बे बिसबखौ जायो बै बेगरखौ बेखौबो जोंनि बर'फ्रा गारा बेखौ जोङो बाथेन देनानै जानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा बे खान्थालखौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथाङा बे बर'फोरनि फिथाइ साम थाइ जानायसोनि सायाव माबा
औ नोंथाङा बुंलांबाय बोथोर लानानै बे फिथाइ सामथाइखौ मोननाय जायो। जेरैहाय ओ गोजां बोथोर बे गोजां बोथोराव ना आरो गोलोम बोथोर बेयाव खान्थाल, थाइजौ बेफोरखौ मोननाय जायो। जोङो दिनै माबायदिहै जायो होनोब्ला बे खान्थालखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानाय जायो नोंथाङा बुंलां खाबाय जेब्ला गोरलै बे गोरलैब्ला ओ बिफां लानानै जायो बियो मबेबा मबेबा बिफाङा गोमोनब्लासो जाजायो। मयबा मयबा बि फाङा गोथाङावनो जानो गोनां जायो।
औ
जेरैहाय गोरलैब्लानो मैगं जाबाय आरो जेब्ला बियो मो गोमोन जायो अब्ला बिखौ गोमोनैसो जाजायो। खिसु बिफांफोरखौ लानानै दा जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि बे खान्थाल बिफांफोराबो दङ आरो थिग बेबादिनो ओ थाइजौआबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि बबेबा बबेबा गोथाव बे थाव जायो बबेबा बबेबा गो खै जायो आरो बेखौबो आ थार बेफोरबायदिखौ बनायनाय जायो थाइजौखौ आसार बनायो आसार बनायना जोङो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा बिबदिनो बे थाइजौखौबो गुबुनाव साप्लाय खालामहरो
औ औ
साप्लाइ खालामहरो आरो लोगोसे ओ गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोङो नारेंखौ मोननाय जायो नारें आरो बे बोथोरा ना नि सम जेराव ओ जोङो जोंनि जायगाफोराव गुबुन गुबुन भाराइटि गुबुन गुबुन रोखोमनि नारेंफोरखौबो जोङो मोननाय जायो। नारेंगो नारें गोदै नारें काजि नारें रबर बायदि बायदिखौ जोंनि जायगाफोराव मोननाय जायो आरो फोरफोरखौ जोङो जानाय जायो बायदि गुबुन गुबुन रो रोखोमै जानाय जायो सोरबा सोरबा संख्रै फान्लु सोरबा सोरबा बिदि बिदिनो लोगो जानानै रंजानायजों बेफोर खौ जोंनि बर'फोरा जानाय जायो खौसे थियाव दा नोंथाङा माबा फोर बुंबावनो सानदों
औ बुंनो हागोन दा नोंथां थाङा बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो बाथ्रा जोंनि बर'फ्रा बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो जि नोंथाङा जि थाइजौनि बाथ्रा बुंबाय थाइजौखौ थाइजौआ गुबुन गुबुन रोखोमनि जौनि दङ बेयाव जेरैहाय गोदै
बो दं औ मोजां मोना आरो सोरबा सोरबा बेखौ जायोब्ला औ
नानै जायो आरो सोरबा संख्रि फानलु होननानै बेखौ लगायनानै बेखौ हानानै जायो आरो बे थाइजौआ माबादि जायो होनबोला बे बेजों नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बियो फार्स्टआवनो बिफां बिफांनिफ्राय बिफोर देरलांनानै गोदोर जायो आरो जेब्ला बियो गोदोर जायो अब्लानिया बियो जेब्ला बारनायनि सम जायो बिबार बारनायनि बै समाव बिबार बारनानै बिबारबा मोजां बारो आरो बि बिबार बारखांनायनि उनाव बियो फिसा ओ फिथाय बियो महराव लाबोयो आरो बे फिथाय महराव लाबोनानै बियोे देरलांनानै गोदोर जालाङो आरो गोदोर जानानै जेबला रायो अब्लानिया बेखौ जानाय आरो जोंनि बर'फोरा बेबायदि खालामो जिखौ रायाखै गोरलै जायफोरा थाइजौआ गुबुन गुबुन ओ दङ नालाय जेरै गोखैबो दङ गोदैबो दङ बे गोखै थाइजौफोरखौ मा खालामो गोरलै समायाव बिखौ हान्नानै दा खावनानै बेखौ आसार बनायो आसार बनायनानै लायो आरो जेब्ला बेखो गोदोर जायो अब्लानिया बे गोखै थाइजौआ गोमोन जायोब्ला बेखौ गोदै मोनजायो आरो दै जायो बे थाइजौआ आरो बेबायदिनो बियो देरलाङो देरलांनानै मोजांहै बेबायदि गोदोर जायोब्ला रायोब्ला बेखौ जोंनि बर'फ्रा जायो आरो बेखौ जोबोद जानानै मोजां मोनो आरो नोंथाङा जि बुंलांदों जे नारेंगोदै बेखौ खौबो जोंनि बर'फोरा गायो आरो गायनानै बे जेब्ला फिथाइ थायो मोनो बै समाव जोङो जायो आरो बेखौ जानानै जोङो बिनि बेग'रखौबो जोङो मा खालामो ओ बनायनानै हायाव ओ हासार होनानै बेखौ जागायो आरो बेनिफ्रायनो बंफांखौ बानायनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेजों जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो गोबां ओ जायफ्रा बागान दङ, नारें बागान दङ, बिसोरो मा खालाम खामो बेखौ गुबुन जायगायाव हरो आरो गुबुन जायगायाव फानहरो आरो बेबायदिनो रां खामायनानै बे फिथाइनिफ्रायबो रां खामायनानै जोंनि न'खरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खौ खालामनानै लानाय जों बेखौ नुनो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदिनो आरो गुबुन गोबां बेबादि दङ जेरैहाय नारें काजि आरो लिथुखुर आरो लिसु थाइख्रौ बेफोरबादि गोबां दं दङ जेखौ जोंनि बर'फोरा जानानै मोजां मोनो आरो जेरैहाय जोङो काजि, काजिखौबो बेखौबो जोंनि बर'फोरा गोबां जानो मोजां मोनो आरो बेखौ संख्रिजों आरो बानलुजों सेब लानानै हानानै आरो जानो मोजां मोजां मोनो आरो बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो फानहरो आरो बेफोरखौ गासैयावबो बाहायनाय जायो बे नारेंखौ। बेनिखायनो बे नारेंआबो जोंनि थाखाय मोजां आ जोंनि बर'फ्रा बेफोरखौ जानानै जोबोर मोजां
औ। औ नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो नंगौ। जेरैहाय काजि बेखौ जोङो गोबां जानाय, जेरै ओंखाम जायोब्ला बेयावबो बाहायनाय जायो। जेब्ला जोङो अमा बेदर जायो, अब्ला बे काजिखौ नांगौ जायो। जेब्ला अमा बेदर जा खांनानै आमायो बेफोराव बियो हेफाजाब खालामो। काजिया जोंनि आमायनाय समाव बियो जोंनि देहाखौ मोजां खालामो। दा बिजोंनो लोगोसे जोंनि गोलोम बोथोर समाव जोङो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइखो मोननो हाबावो। जेरैहाय नारेकल नारेकल जोंहा जोंनि जायगाफोराव गोबां गायनायफोर दङ'। जि नारेकलफोरा जोंनि गरम गो गरम बोथोर समाव जोंनि गरम मोननाय समाव बिनि बिदि बियो मोजां जायो। बियो जोंनि देहाखौ मो जाङै लाखियो बे नारेकल बिदिखौ लोंनानै जोङो मोजां मोना आरो बे नारेकलखो गुबुन गुबुन रोखोमैबो बाहायनाय जायो। जेरै नारेकला जेब्ला रायो बेखो दाननानै बिनि जि सिंनि जि ओ मुवा खौ जोङो ओ बि खौ फि था बानायनाय जेरैहाय एन्थाब फि था लावदुम बायदियाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो अनासि बे फोरावबो होनाय जायो पप बनायनाय गोबाङाव बे नारेकलखौबो जोङो बाहायनाय जायो जेब्ला बरफफोर जायो बे फोराव बियो सहाय खालामो। जोङो बेफोरखौ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बेफोराव गोबाङावनो बाहायनाय जायो बे नारे लखोबो आरो बे नारेकलखो गोलोम बोथोरावल' मोननाय जाया नाय नाथाय बोसोरसे बियो थायो बोसोरसे बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा बाहायनाय जायो बे नारे लखौबो दा बि गोबां राहा लामायाव सहाय खालामो। बे नारेंकलाबो जों बेखौ मोननो हाबाय थायो दा नोंथाङा। जोबथा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जि बुंलांदों। बे सैथो बाथ्रा जोंनि बर'फ्रा बेफोरखौ जै गोदो गोदायनिफ्रायनो। बे नारेंखल फिथाइखौबो। बेबायदि। खालामनानै बिदि। फिथाइखौ। जेरैहाय। ओ फिथा सावनाय लावदुम पप बनायनाय बेफोर गासै समावबो बे नारेंखलनिखौ रुखिनानै बानायनाय जायो आरो बेबायदि जायो आरो नोंथाङा जि बुंलांबाय गासैबो सैथो बाथ्रा आरो। जोंनि बर'फोरा बेबायदि। बिदिनो फिथाइ सामथाइ गोबां जानानै मोजां मोनो आरो जोंनि बर'फोरा जेरैहाय लिथु गुर बेफोरखौबो जायो लिसु थाइख्रौ बेफोरखौबो जायो आरो बेबोखौ जानानैनो जोंनि बर'फोरनो। गोबां देहायाव थाजिम बोलो बेखौ जोङो मोननो हायो आरो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि देहाफोराबो मोजाङै थायो आरो बेबायदिनो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा फिथाइ सामथायाइ बेखौ जानानै जो मोजां मोनो बे बेखायनो जोंनि बरफोरा देहा लानानैबो मोजां जों बेखौ नुनो मोनो आरो गासै समावबो मोजां जानायखाय जा बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि बरफ्रा जायो आरो मोजां मोनो अब्ला जों बे रायलायनाय सम दोनथनसै।
औ हामबायसैै।